औ नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि दङ।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय दैबाना औ बे दैबानानि सायाव एसे सावरायलायसै नङा ओमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा जागायनो ना आं जागायनो नोंथां
नोंथाङा जागायजेनदो दे
औ जागोन दे नोंथां बे सावरायनांगोन नङा ओमबा नोंथां मानो होनब्ला आथिखालाव जों दैबाना जानायखौ गोबां नुनो मोनबाय थासै आरो गोबां सुबुंफोरनि आरो मिथिंगानि माने बिखायाव जेसेबांनाखि जिब जुनार मुवा बेसादफोर दं बेफोरखौ माने बोहै खारलांहोनाय जों नुनो मोनदों नङा ओमबा नोंथां दा जोंहा दैबाना होनोब्ला मा होनना बुजियो दैबाना माने ओ जोंनि जेनाखि माबा सुबुंफोरनि जेनाखि गोरोन्थि बेनि थाखायनो जानाय नङा ओमबा नोंथां जोंनि दैबा ना होनना बुङोब्ला माबोरै जायो होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुंजियो बे सुबुंफोरनि नि मानसि माहारिनि गोरोन्थिनि थाखाय जानाय नङा ओमबा नोंथां जों नुनो हागौ बेखौ मिथिंगानि मोनसे जानाय होननानै ना थाय बेखौ माने जों सुबुं माहारियानो खालामदों बानायदों जोंनि गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो दिनै जों बेफोरबायदि माने भुगिनांगासिनो आरो नोंथां दैबानाजों
औ नोंथां औ नोंथां
मोनसे जाय जाफ्लेबाय थायोना दा जेरै जों नुनो मोनदों नोंथां दै बानाखौ ओ माबाफोराव जोंनियावनाखि तावन सोहोरफोराव नायोबा नुनो मोनो मा‌ बायदि जायो जेनाखि आङो जेब्लाना ओ अखा गैयै समाव‌ जाय सम बैयाव बै समफोरावनो माने टाउन सहरफोरनि होन बुंदों आं नोंथां ओ बेयाव मानि ओ जेनाखि माबाफोर ड्रेनफोर बैफोर ड्रेनफोराव माने गोबां मुवा बेसाद जेरै प्लास्टिक बा गोबां बायदिसिना माबाफोर खौहाय मैला मैथाफोरखौहाय बहाय माने गारना दोनहरो हाफोरखौ औ दा बिनि थाखायनो बै दै लामाफोरा बेफोर बेबायदि माने होथेना थाजोबनानै लास्टआव बै माने मुवा माबा मैलाफोरा माने हानि महर लायो माने गोरा जायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव दैया गावनि लामाजों माने सौसिलांनो हायिलाय बियो माने सिखारनानै गोजौजोंहाय बबेजोंबा बबेजोंबा मानि गावनि लामा नङै गुबुनजों माने बियो थांनायखौ लामा लालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो आथिखालाव टाउनावबो टाउन सोहोरावबो गोबां दै बाना नुनो मोनसै बेफोरबायदि जोङो ड्रेनफोरखौ साब सिखोन लाखियैनि थाखाय जोङो जोंनि जानाय आदार मुवा मैला बेफोरखौ जोङो मानिे बै ड्रेनफोर एबा दैनि लामायाव गारनायनि थाखाय लोगोसे बेखौ बुंनो हागोन जोङो जेरै जोङो दै बानाया ओरैबायदियावबो जायो नोंथां जेरै जोङो ओ बबेबा दै फैग्रा लामायाव जोङो माबा मोनसे न' लुथेनाय बा ओ माबाफोर मोनसे बिफां लाइफां गायथेनाय बेफोरबायदि आरो जेरै ओ दै गिदिर गिदिरनि सेरफोरावहाय बै गिदिं खननाय जायगाफोरावहाय हा माखासे सोरबा सोरबा जावो बे बेफोराव बाला अन्थाइ बोखाङो बैफोरनि थाखाय मा ओरैनो होनोब्लाथ नोंथां नोंथाङा मोनथिखायो दैज्लां बोथोरनि समाव बै दैया माने गोबां माने बोलो गोनां जानानै फैयो आरो नोंथां नङा होमबा जाय जाय दैया जोंनि बिफां लाइफां हा न' बां जिब जुनार गासिखौबो माने बोहै खार लांना थांजोबो आरो माने गोजौ गोजौ बान्दोफोरखौबो सिफायनानै बिथांमोना मानि ओ मानि गुबुन गुबुन लामाजों मानि थाङो आरो गामिफोराव हाबफैलाबायो टाउन सहराव हाबफैयो बैफोरबायाददि जानाय जाथायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै नोंथां जायनि जाहोनाव जारिमिनाव नाहरबा नुहुरो नों थां जारिमिन बोलाना नायोबा जों नुयो माने गोबां गोदो गोदायनि समफोराव माने दैबाना जा दों गिदिर गिदिर दैबानाजों गोबां सुबुंफोरा जिउ बावबोनांदों नङा होमबा आरो दिनैसिमबो जों बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै जोंहा नैे बे मानसिफोरनि गोरोन्थि सुबुं माहारिनि गोरोन्थिनि थाखायनो आरो नोंथां जेरै जोंहा ओ माबाफोरखौहाय मिथिंगानि जेनाखि सम्पदफोर बेखौ जोङो बोखांनाय जेरै हा जावखानाय गिदिर गिदिर हाजोफोरखौ जावखानाय जेरै आरो बिनि उनाव जोंहा बाला अन्थाइ बोखांनाय गिदिर गिदिर दैमानिफ्राय बै फोरबायदि नैबे मोनसे खथाखौथ नोंथाङा मोनथिखायो जे सिगांबा जोङो ओ सोरनिबा इनाय मावोबा बैनि फिनजाथायखौबो जों मोनफिनखायो होनना थिग बिदिनो आरो नोंथां औ बिदिनो जोङो जेब्ला जोङो मि थिंगानि जेनाखि माखासे सम्पदफोरजों बा मिथिंगानि जेनाखि मुवा जि जिराद बा बेसादफोरजों जों बैफोरखौ खहा खालामोबा बै फिननि उननि माने फिनजाथाया जोबोद गिदिर गिदिर बादि जों गिख्रंथाव बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायो नोंथां नङा होमबा जायनि जाहोनाव जों दिनै सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय जिब जुनारनि जिउ गोमानाय दै बारानि थाखायनो नङाहोनबा नोंथां जेब्लासिम नाखो बेफोरखौ जोङो हमथाया बिफां लाइफां दाननाय बा बाला अन्थाइ बोखांनाय दैफोरनिफ्राय नेचारेल माने नेचारेल जेनाखि रिसर्सफोरखौ जों जेनाखि माबा खालामनाय खहा खालामनाय बेफोरखौ जों बन्द खालाम आरो उननि समफोराव जोङो माने बिदिनो गोबां माने गिख्रंथाव गिलु बालु माने सम खौ जों नुनो गोनां जागोन आरो नङा होनबा
औ नोंथां औ
दा बेखायनो जोंहा बेफोरखौ हमथानो नाजानांगौ आरो गोबां नुबोदोंबो जेरै एन जिअफोर खौबो जों नुदों गोबां बेफोरनि माबानि सोमोन्दैहाय माबा खालामनाय फोरनि खौ लानानै आरोखि ना बिफां लाइफां दाननाय मानाय बेफोरखौ होबथानाय मानायफोरखौ दा ओ नों थाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोन होननानै आं एसे आसा खालामबाय आरो नोंथां
औ नोंथां औ आंबो बेनो माने जेखौ नुदों बेखौनो होनगोन नङा होनबा माने जों माखौ माखौ मारै मारै नुबोदों नङा होमबा
औ नोंथां औ
ओ दैबाना होनोब्ला मोनसे जोंना ओ जाबाय थानाय बोसोराव बोसोराव खनसे जाबाय थानाय नुनो मोनो आरो आरो जायगा लानानै जायगा माने मोनसे ओ जिअग्राफिकेल जायगा लानानै जों जानायखौ नुनो मोनो औ दा बाहाय बहुद माने दैबाना होनबाथ' नोङो दै गिदिर जानानै फैनाय नङा होमबा दा बे दै गिदिरा मानो जायो नोंथाङा एसे बुंखाबाय नङा होमबा दा आं माखासेखौबो खोनथासै दा जोंहा ओ जोंनि जायनाखि बि टि सि एरिया नङा होमबा जोंनि जायनाखि बड'लेण्ड एरिया बर'फोरनि एरिया बे मा जायो जों ना भुटाननि जायनाखि जोंहा भुटान रायजोआ खाथियावनो नङा होमबा दा बे भुटान रायजोनि फ्राय जोंहा बहुद दै लामा दङ
नोंगौ नोंथां
फिसा फिसा फिसा माने दालाय बुहुद दं आरो आरो बे समाव जोंहा माने दैज्लां बोथोर जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयो बे समाव होनबा बे दैफोरा गोजौ हाजोआवहाय ओ अखा एसे मोन बानो माने गाहाय गाहायावहाय गोबां गिदिर जाबोयो आरो बे दै लामाफोरा दा बे दै लामाफोरा बुहुद जोंनि ओरै ओ बर'फोरनि गामि ओनसोलाव नांनाय दङ नङा होमबा जेरखम आं बांद्राय गोजाननिखौ बुंला जोंहा दा चिरां दङ दा चिराङावहाय दा ओ मोनसे जायगाखौ मिथिखागौ हाग्रामा ब्रिज नङा होमबा नोंथाङा ओमफ्राय हाग्रामा ब्रिज बिजनि आरो बे खाथियावहाय ओरैबायदि दैबाना जायो बोसोरै जायो आरो
औ नोंथां
बहुद जोंना बिदिनो सरखारनि मानसिफोराबो थाङो बाहाय ओ नायो ओ होबथानो सानो माथावरि खोनानै होयो
औ नोंथां
मथरि खोना होयो बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो होमबाबो हमथानो हाया दा बेफोरनो माने नोंथाङा दहाय बुं दों माने जोंहा मिथिंगानि सम्पद जायनाखि अन्थाइ बाला नङा होमबा आरो फिफां-लाइफां दानफायनाया बारा जाबाय अन्थाइ अन्थाइ बाला दिखांनाया बारा जाबाय दैनिफ्राय नङा होमबा दा बिफोरो माने बुहुत बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं। दा बेफोरो मि मिथिंगानि जायनाखि ओ जायनाखि आ जखा बे जखाया खम बारा खम बारा जागासिनो दं आरो।
नोंगौ नोंथां
ख' मामाया सम्दफोरा खम बारा खम बारा जानायनि थाखायनो बेफोर बुस्थुआ जागासिनो दं दैबानाफोर
नंगौ नोंथां औ
माने मोनसे मोनसे ओ जखायाव गैला आरो माने मिथिंगायारि सम्पदफोराव दा बेनो माने दैबाना जायोबा बहुद खहा जायो दा ओ दैबानाफोरा जुदि गायनाय फुनाय समाव जायोबा ओ गायनाय फुनाय जायनाखि माइ माइफोर बेफोरो गाज्रि जाजोबो। नङा होमबा माबा मोनसे आबाद फोबा गाज्रि जाजोबो नङा होमबा आरो दैबाना जायोब्ला हा खुरखानायाबो बारा जायो नङा होमबा। सोरबा आबाद गायग्रा हाखौबो खुरखानानै लांजोबो।
नंगौ नोंथां।
बा दै जिङाव जुदि दैमा दैमा दैसा सेराव जुदि सोरबा न' लुना थादोंबा बे न' फोरखौ लांफाजोबो नङा होमबा। औ। दा बेफोर दैबानाया माने बिराद माने मिथिंगायारि खैफोद आरो बुं-बुङोबा नङा होमबा। दा बे मिथिंगायारि खैफोदखौ माने अबेबा फारसेथिं नायोब्ला जोंहा सुबुं माहारियानो बानायनाय नङा होमबा।
औ नोंथां औ
बा होनोबा मिथिंगायारि बोरैबा बोरैबा जानाय आरो। माने जखा गैयियाव जानाय जायो दा बेफोरनो माने बे ओ जायनाखि खहा बेफोरखौ जोंहा सरखारफोराबो होबथानो नाजायो। ओमफाय जोंहा गामि ओनसोलफोरावबो दै बानाया जायो नङा होमबा।
दा गामि ओनसोलाव बांद्राय खहा जानो नागिरा नङा होमबा दा गामि ओनसोलाव जोंहा हाजो हालाफोर दङ' बे फोराव ओ खारनानै थायो नङाबा
नंगौ नोंथां।
राहा खालामनानै थानो हायो आरो गामि ओनसोलाव नाथाय ओ टाउन सहर फोराव बिराद गाज्रिसिन जायो आरो माने ओ बिल्डिं गिदिर गिदिरफोर जाबाय नङा होमबा ओ न'फोराबो गिदिर गिदिर गिदिर जाबाय दा बेफोराव माने दैयाबो दैयाबो दै जेराव थांग्रा बाहाय थांनो हाया जायो ब्लक जाना थाजोबो नङा होमबा बन्द' जाना थाजोबो। दा दैबानाफोरा माने बांसिन जोङो सहर नोगोर सहरफोराव बांसिन नुनो मोनो दा आरो खहाखौबो बांसिन नोगोर सहर फ्राव जानाय नुयो
नंगौ नोंथां।
गुवाहाटिफोराव जोंहा बिराद माने खहा जागासिनो दं नङा होमबा दा मोनसे गिदिर माबा नगर बियो दा बाहाय बहुत मानसिफोर थायो। दा बे मानसिफोरा एकदम माने खस्थ'जों सोलिनांगौ जायो नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बेनो माने दैबाना होनोबा माने मिथिंगायारि खैफोद दा बेफोरखौ जोंहा एखमबा समाव माने ओ जोंहा माखासे कमिटिफोरबो दङ नङा होमबा
औ नोंथां
कमिटिफोरा जोंखौ सिगांग्रो खोन्थाग्रोयो एखमबा समाव नङा होमबा माने दैबाना जानोसै होननानै दा बेफोर माने सांग्रांथिया थानांगौ आरो दैबाना जायोबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायानो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां समाथ' जाबाय औ
औ नोंथां बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनफिन गोन होनना आसा खालामबाय नोंथां औ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै औ नोंथां दे